हेलौ खोना औ अ खोनादों आदा
खुलुमबाय
औ खुलुमबाय औ दे खुलुमबाय
थिगानो दिनै जोङो जोबोद दरखारि इम्परटेन्ट जोंनि बर' समाज आरो आ जोंनि समाजाव थानाय थिखालनि जेंना
औ औ
बिनि सायाव एसे सावरायनो जागोनबा
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
आतसा आदसा जोंनि बर' समाज बर' समास होनना बुंङोबाथ' जों मोनथि जागौ जा जोंनि ओ गोदो हादान सेफायनानै थाबोनायनिफ्राय लानानै दासिमहालागै दासिमहालागै जोंनि समाजा गावनि मिथिंगानि सायाव सोनारनानै आबाद मावनानै जाबोनाय ओ बय खौबो अनग्रा बयखौबो आंगो सानग्रा ओ मा होनो गाज्रि बुद्धि थायै हारि मोनसे जोंनि बर' समाज जोंबो बिनिनो साफा साफा सोद्रोमा होनना बुंजागोन दा बे समाजा जोंनिया दामानि बायदिसिना जेंनाजों जुजिगासिनो बे जेंनाखौ बयबो नोजोर होदों नुदों सोरबाया सिरि सिरि साननानै दङ ओइ हामलाङो खोमा होननानै आरो सोरबाया जुजिदों आरो सोरबायाथ' आरो खुनु उदिस गैया आरो आंनिया जाबानो जाबाय समाज थांबाय था ओ बेनो जेराव ओ जों मोनसे नोजोर होनानै गिबि गिबि मोनसे जेंनाखौ आं सोलोंथाइखौनो नुदों गिबियाव सोलोंथाया जोंनिया ओरैबायदि जानांगौ बे जायाखै बेयाव रांखान थिनि जेंनाया जोंहा दाबो जोबाखै थामथियाव जोंहा मा होनना बुङो बेखौ जौ जुवानि मोनसे माबाया हुदाया जोंना दाबो जोबाखै बेबो मोनसे बिराद गिदिर जेंना आरो ब्रै थि थाङोबा जोंहा जि जोंनि खम बैसोआवनो जुलि जानाय बेबो मोनसे जेंना आरो लोगोसे बिदिनो मोनलांबाय थागोन जोङो थेवबो जोङो गिबिखो सोलोंथ यनि जेंना बेखौ लानानै एसे सावनो नोंथांखौ सोंनोसै नोंथाङा बे जेंनाखौ मा नोजोरजों नायो आरो बेखौ फोसाबनो माबाफोर माबायदि सानो नोंथाङा एसे बुंनो हा
औ दा आंनि नोजोरजों आङो बुंनो थाङोब्ला माने बांसिनानो जोंना ओ बिमा बिफाया गथ'नि सायाव माने फोथायनायखौ लाखियो गथ'आ जा जाखि थांनो गोसो बिथिं नोजोर होयो नाथाय बेबायदि हेगार औ हगारद्रायोब्ला माने एसे गोरोन्थि मानोना गथ'आ ओ दा आथिखालनि समाव माने बांसिनानो लोगोआ जेराव लानो गोसो जेनेबा साइन्साव लानो गोसो बेयाव थांनो नागिरो नाथाय साइन्सआव हाद्रायाबो जानो हागौ बे आर्टसआव हागौमोन नाथाय साइन्सआव हागोन होननानै माने थांनो नागिरो बहाय आरो आन्दायो खायसे खायसे गथ'फ्रा बहाबा आरो आरसाव थांनो गोनां आरसाव थांनो नांगौमोन साइसाव थांनानै लानानै बेयावनो आन्दायो आरो दा औ आरो बहाबा बहाबा आरो साइन्सआव थांनांगौमोन आर्टसआव थांनानै आन्दायहोयो बेफोरबायदि दा ओ बेफोरखौ ओ बेफोर खौ नोजोर होयोब्ला जोङो गथ'नि सायाव गासैबो माबाखौ ओ माने हगारना होनाया फ्रिदम होनाया
माने माने माने फरायसानि मथेल सलिनो नाङा आरो जोङो
औ औ औ इसोरनि बायदिल सोलिनो नाङा बिमा बेहा माने माने मा होनो कलेज फरायजासिम एसे नोजोर होनाया मोजां बिसोर लोगोफोरजोंबो खायसे खायसे खामानिफोराव थांफायो मा होनो लोगोआ जेरै सोलियो बेबायदिनो सोलिनो ना‍ नाजायो आरो बिसोरो आरो लोगोआ जा जाखौ जायो जा बे बथिं बेरायो आरो बाइक लायोबाबो माने बाइक लानो गोसो जागोन बेफोरबायदि आरो सोर मा दड्रेस गानो बेफोरखौ बो माने फल' खालामनो गोसो जागोन बेफोरबायदि आरो
नोंथां नोंथाङा बुंनायखौनो आं अबजार्भ खालामबाय माने नोंथांनि बायदिब्ला गारजेनाबो माने साग्रिद नङाबा सोलों सोलोंथाइ गोनां नङा बा माने गथ'खौ दै देननाया आजिखालि मुस्किलसै आरो
ओ माने ओ खायसे ओ खायसे खायसे माने गारजेनबो दङ ओ लेखा फरा रोङा खिन्थु गोबां साग्रिद दङ फरायनायाव नेयो फरायनो दिथा होयो बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदिखौ नुबोदों जोङो खायसे खायसे आरो गोरों जानानै ब्लाबो माने गथ'खौ नोजोर होयिखौबो नुबोदों ओ फराय माने फरायनाय समाव थाफ फायै गावनि खामानियावल' नांथाबग्रा बेफोरबायदि नुबोदों आरो गोबांखौनो बेफोरबायदिहै माने जानो नाङा
उम मोनसे मोजां खोथा बुं उम मोनसे मोजां खोथा मोनसे बुंदों थाङा ओ मा बुंदो फरायनायाव नेयो होननाया बहाय मोनसे एकदम नुनाय आरो जोंनि समाजाव माबायदि जे खामानि खाम खामानि दामानि मावो जोंनिया नङा होमबा गारजेनफोरा खामानि मावो खस्थ थ' खालामो ओमफ्राय हराव थांनानै गोबाव सिम थानो हाया खायसेया बि दियाव थाबनो सङै खुरै थाबनो सङै खुरै जानानै रेस्ट लायो दा बिदि मोनसे जोंहा कालसार दों दे जोंनिया ओंखामा थाब सङो आरो थाब जायो जों फरायबाय थागोन ओंखाम जाखांनानै बे मोनसे थासारि गोस जों नुनो मोनदो बेथ' मोजांबो नङा बायदि नांङो मालाबा आरो गार्जेनफोरखौ नायनानै आरो माथ थो खामनो दा खस्थ खालामनाय मानसै मा खालामनो दा होननानै बेनि सायाव मा बुंनो सा नोंथाङा
ओ गथ'आनो माने गथ'आनो न'खरनि सम्पद बा हारिनि सम्पद बेफोरबायदिखौ नोजोर होनानै ने एसे खस्थ'आ जेबो नङा उनावहाय माने खस्थ' खस्थ'नि फिथाइया गोदै होननाय बायदिनो जाहैयो आरो। दा नेनाया मोजां माने इयुनखौ जुदि सानोब्ला नेनाया मोजां बेफोरबायदि आरो आंनि नोजोराव।
अ माथो खाथियावनो थाबाय नङा होमब उन्दुना थाबाय
औ औ औ आरो औ गथ' गथ'आ बिमा बिफाया उन्दुनाय लोगो लोगोनो माने बेबो उन्दुनो गोसो जाखागोन बेफोरबायदि आरो।
उम थिगानो आ ओमफ्राय जोंहा ओ आं एसे बारस'नोसै एसे बारस'नसै माबाखौ जे ओइ जौ जुवा बेयो जोंनि समाजखो जोबोद माने खालामदों आं एसे बुंनानै नोंथांनाव सोंगोन ओ जौनि जों बे कालसारखो गारनो हाबावगोन बेखो आं बुंनो हायाखै दा। माने बहत बहत गोजानाव आरो खि बे एखे जों कालसार खो जे गारनो हागोन गोरलै जिहेथु रां खामनायनि मोनसे बे माने बिजों महरै जाना दों बहत जोंनि समाजाव उफाय गैया बिदिनो खायसेया बेलेग हास्लाबाबा बेलेग रोङाबा फोथायनाय गैया बेलेग खामानि सायाव बेखोनो एसे लानानै सोलिदों मो मोजां खोथा बेयो दा खिन्थु खिनथु बे जे जोंनि जाय बेखौ इउस खालामदो जाय लोङो बिस सोरनि जे खहा जागासिनो न' नखरानो जा देहायानो जा ओ साननाय हनाया जा गासैखौबो खहा खालामदो थेवबो जोङो बिनि फारसेल' बांसिन मा खालामो ओ नोजोर होयो जों। बेनि मोनसे ओ मा होनो बेखौ बोखारनायनि माबाफोर राहा नोंथांनाव दङ नामा मोजां?
राहाथ राहाखौ एसेबां गोरलैयै आं नुहुरा खै मानो होनोबा जौवा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव थाबोदों आरो दिनैसिम माने गनाय जाबोनाय बियो जि आइटेक मोनबोनाय जौवा नाथाय ओ जुवाखौ जुवाखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो बेखौ दबथायनो हानांगोन गास गासैबो माने गामिफ्राव ओ जा खेला गेलेयो बिसोरो जुवा गेलेयो बिसोरखौ माने जोङो ओ गामियैनो मोनसे माबा लानांगोन आरो थदन्थ लानांगोन नायनांगोन। बिदि आरो आंनिनो
नंगौ नंगौ जोबोद मोजां जों आं आसा लाबाय बेखौ जे मोजां जानांगौ जोंनिया फोसाबनाांगौ गामिया ओमफ्राय हायोबा हायोबा जौनि सायावबो ए एसे खमायनांगौ आरो जिहेतु जोङो जि आइ टेक मोनदोंबाबो आंनि साननाय आरो खिनथु जोंनि देहानि खहा खालामो। कालसार हिसाबै थाथो खिन्थु जों इदि फोर बाहायनाङा आरो आंनि
ओ नङा गोदो औ औ गोदोनि दिनाव माने खामानि मावनानै माने देहाया मेंनायखौ लानानै माने बिसोरो उन्दुलांनो थाखाय एसेल बाहायोमोन। खिन्थु आ आथिखालाव मा मा नुबोदों जोङो ओ गोबां लोंनाय गोदोफबनानै थानाय जौजों गोनो गोदोफबनानै थानायखौ नुबोदों। खिन्थु बेबायदि खालामोब्ला माने देहानिबो खहा जायो। बेफोरखौनो औ गाज्रि जायो आरो मा होनो बहाबा लावखार ओंखाम जानायफ्रावबो गोबां माने जौखौ लोंनायखौबो जों नुबोदों। बेफोरबायदि माने खालामो। ब्ला एसे गाज्रिबो नुयो। आरो जौआथ' जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो फैबोखानाय दा जि आइ टेक मोननाय हिसाबै एसे एनै लोङोब्ला माने साबजानाय मोनगोन आरो
दा थिगानो दोङो बे मोजां खोथा बुंदो थामाने आ आंनि नोजोराव ओरैबायदि जे मा होनो जों बैसो गोराफ्रा रोंदो जोबोद मोजां जोङो हारिमुखौ लाखिनांगोन नाथाय बैसो गोराया बैसोगोराखौ नुनानैनो उन्दै गथ'फोरा फल' खालामनानै जे गोबां सेंग्रा बांसिन नैसो सेंग्राफोरा खिन्थु खानैसो सिख्लाफोरबो दङ बिस बिसोरबो जे ओ जौवाव गफबना थाग्रा जालांगासिनो बियो जोबोद साननो गोनां आं आंनि मथेब्ला माने बिसोरो दिनै एसे एसे गाबोन एसे थारमाने सोरनिबा बार्थडेआव एसे लाना नायबाय सोरनिबा माबायाव एसे लाना नायबाय बिदि लायै लायै लायै लायैनो ओरै बादि जालाङो थारमाने प्रग्रामाव एसे बेयो जौ लायाबा बा बि बि बे बिलाथि जौ लायाबा बा लखेल जौ लायाबा बिसोरना प्रग्रामा मोजां थाङा मोनसे माने कालसार जालांबाय आरो जोंनि ओ माने गोदो गोदायनि लेखा फोराव लिरनाय दङ आरोखि इसोर खौ मोननोबा मा खालामनांगोन बे जौ जुवाखौ गारथारनांगोन आरोखि बेखिनिखौ आं मोन दों
ओ औ दे औ दे दे उम दे दे